औ।
अ नोंथांजों औ खोनादों। दा जोङो ओम बर'फोरनि
औ
ओंख्रिफोरनि बागै रायलायजागोन नामा?
औ रायलाय जागोन।
औ जोंनि बर'नि ओंख्रै होनोब्लाथ
औ।
ओ नारजि अमाफोराबो नंगौना?
औ नंगौ।
अनला ओंख्रै दाउ।
औ औ जोंनि बरनि दोरोङारि ओंख्रि होनोबा जों गोबां रोखोमनि दोङो जेरै अनला दाउ आरो सबाय साम नारजि अमा औ मैथाजों खां। ओमफाय ओ। बिदिनो नाफाम
ओं।
आं नोंथांनिफ्राय ओ। सबायजों सामखौ जोङो आ माबायदि सङो एसे मोन। थिनो लुबैदों एसे फोरमायना होनो हागोन ना?
औ जोङो गिबियाव सामखौ ओम संग्रोनानै लानांगौ
औ।
सामखौ इदिनो मा होनो दाननानै एसे सा ओ इनि दाखोनफोरखौ साफा खामनानै सुनानै ओमफाय जोङो सुजा साफा सुनानै बेखौ एवफ्रामग्रोनाय जायो सामखौ आरो एवफ्रामनानै दोनथनानै सबायखौबो बिदिनो सोरबा थाव होयो आरो सोरहाबा थाव होआ ओमफ्रा य बि माबानानै होना लाग्रोयो। बिनि उनाव ओ
खारैजों खारैजों रुयो आरोना?
बायदिनोब सौ इदिनो संख्रि फानलौ इदि मस्ला बायदिखौ देनानै होयो आरो अ होनांगौखौ देनानै होयो बेफोरबायदिनो से सबाया रुइबाथाय दुनिया बेख बेखौ मोजाङै रुइहोनानै मोजांङै जेनेबा सोरबा बायदिया सागंबो सायो। ओमफाय जों आरो सोरबा बायदिया रुइहोबाय थायो। बेफोरबायदिनो ओं। गोबाव इदि गोदौहोनानै माबायो साम'खौ होना होयो। एवफ्रामना दोन साम'खौ होना होयो। ओमफ्राय आरो दसे गोदौ होनानै संख्रि फानलौफोरखौ मोजाङै माबानानै नायनानै ओ होनाय जायो आरो अराव संबा साबसि सिन मोनो सबाय, साम' फोरखौ। दे ओमबा आं ओं गोथावसिन जायो अरा अराव बाहाय माबाबाथाय संबा थाय
ओं
आङो नारजि अनलाखौ नों बिथांनि बागै मिथिनो लुुबैदोंमोन दा।
नारजि नार नारजि आरो अनला।
अ नारजि दो अमा बेदर।
औ औ नारजि जों अमा ओ बिदिनो ओ जोंनियाथ' नारजि अमा। खौ बांसिन मा होनो खारदैनांखागोन नङा होमबा। खारदैखौ जों गिबियावनो ओ बुथुमनानै लाग्रोबाय बा सरनानै लाग्रोनाय जायो औ बेनि। ओ दोनथ'नाय जायो। दोनखांनायनि उनाव जोङो मा। ओ जोङो बे नारजि नारजि गोरान नारजियाथ' मोनै रो खोमनि नङा होमबा ओ मोनसे गो थां गोथां। खो होनो जोङो मा फाथो औ। आरो बे नारजि गोरान जाय खौ जोङो थोनि बिलाइखौ जों फोराननानै मा गोरान। खालामनानै दोननायखौ जोंङो मा औ नारजि फोराननाय औ गोरान खालामना दोननायखौ जोङो मा नारजि गोरान होनना बुंनाय जायो औ ओ दा आं नारजि गोराननि सोमोन्दै। एसे फोरमायसै नोंथांनो। अ जोङो बे नारजि गोरान खो जोङो ओ गिबियावनो जोङो मा ओ बासिनानै लाग्रोयो बा साब फा सुफा खालामनानै लाग्रोनाय जायो औ बेनिफ्राय जोङो। सोमहाबनाबो दोननाय जायो। जाहाथे बिनि गोखैया औ एसे गलां
नायनि औ सोरबा सोरबा रुदबनाबो दोनो रुदबनाबो होयो जेनेबा एसे।
औ दा आङो औ दा आङो आं जाबायदि सं नानै मोनदों बे बायदिनो नोंथांनो फोरमायसै।
औ।
एसे सोमहाबनानै दोननानै जों बे खौ मा ओ। ओ सेग्लि सेग्लि सुनानै माने बेखौ ओ जायो आरो जाहाथे बिनि गोखाया एसे खारो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो। मोनसे मानिबोनाय आरो ना बि ख्रुइ नायनो बिदि सिं हाब। ना दोन्नानै जों सुग्लि सुग्लि मा होनो सेग्लि सेग्लि सु सुनानै जों गारोब अब्ला बिनि गोखाया एसेबाबो खमायोनो अ बिनि लेखा लायनो जोङो औ बिदि खालामनाय जायो आरो आ बिनिफ्राय जोङो ओ अमाखो जोङो गिबियावनो मा एवफ्रामना लानाय जायो आरो ना ओ बेयाव जाखिनि संख्रि बानलु मसला मस दै होनानै जों बेखौ मा अमाखो एवफ्रामना दोननाय जायो आरो एवफ्रामना थ'नाय जायो ओ जेब्ला एवफ्राम खाङो अब्ला जों बे सारायावनो अमाखो हायखांना दोननानै ओ बे सारायावनो बे नारजि जेखौ जों सुनानै लादोंमोन नङा हमबा बे नारजिखो होनानै औ खारै होनानै जोङो मा? अ बेखौ खोब नै मा होनो एग्लिनानै बैदि दसे सम एग्लिनाय ओ खोबहाबलाय नायलाय बि बिदिनो नायनानै जोङो मा ओ नाफ्लेना होनाय जायो आरो जाहाथे खोस्लिजोंनो जोङो नाफ्लेना होयो। औ जाहाथे बे गेब्लेयो आरो थाबैनो आरो एरबाय थाबानो एरबाय थाबानो बे ओ खारैया जुदि मोजां नाङोब्ला बे हारसिंनो मा गेब्ले जोबो आरो ना
औ
औ बेनिफ्राय जोङो बेयाव ओ बेख ओ नारजियावबो जोङो संख्रि होनानै मा ओ दै होनानै से जोङो मा ग्लब ग गोदौहोयो आर रोना ओ जेब्ला बे ओ दैया एसे रानज्रिङहां जाबा अब्ला जोङो बे अमा एवदबना दोन्नाय जों होनाय जायो ओ आर रोबाव बिदिनो अमा एवनायखौ एमा एवदबना दोननायखौ जोङो मा होखांनायनि उनाव जोङो माने ओ एसे गोबावहैनो मा गोदौहाब होबावो आरोना ओ जाहाथे बिनि ए औ ओ दि बिनि ओ मा होनो बेखौ रानज्रिंलाङो बेयो गोदौनानै औ औ औ बिनि थाखाय जोङो एसे गोदौहाब होबावो। औ औ साबसिन जायो आरोना औ औ बिदिनो जोङो मा नारजि ओंख्रिखौ संनानै जानो हायो आरो ओ आं नोंथांनिसिम मोनसे सोंथि ओ जोंनि बे दोरोङारि जानाय अओ बर'नि ओंख्रि जानाय नङा होमबा? ओ अनला ओंख्रि
औ
अनला ओंख्रिखो ज जों माबायदि सङो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
अ उम बुंनि र' उम जोङो अनला ओंख्रिखौ ओ जेनेबा बिदिनो ओम अनलाजों नाजोंबो जाजायो दाउजों अमाजों जाजायो इदिनो जाय जेजों जानो मोजां मोनो दायै दि आरो ओं ओ औ औवानि सिजो माबा नालाय सम नालाय ओं औ माने औवा गाजाजोंबो जाजायो ओमफाय जोङो बेखौ गिबियाव मा मोनो। माइरंखौ इसे सोम दसे समनि थाखाय सोमब्रबबा मोजां जायो। एसे रुइनायनि माइरंखौ दसे सम। सोमब्रबनानै। बेखौ जोङो देनानै लाग्रोनांगोन। फार्स्टआव गुन्दै खालामनानै लाग्रोनांगौ ओमफ्राय औ औ। जाय जेरै मोजां मोनो गुन्दै खालामना लानो। जेनेबा दानियाथ आरो ग्रेन्डार बायदिफोरजोंबो खालामोना।
औ औ गोदोथ' आरो ग्रेडार गैयामोन नालाय जों ओ उवाल
औवालफोरजों दे औ औ। औ। ओमफ्राय बेखौ दे देग्रोनानै लाबाय गिबियाव बेनि उनावहाय जोङो दा बे बे मैगंजों लोगोसे मा होनो बेदरफोर नाफोर बेफोर बायदि होबाथाय बेखौ एसे एसे एवफ्रामग्रोना लानां गौजायो आरो।
औ
बेखौ एवफ्रामनानै जोङो बेयाव जेखिनि नांगौ मस्ला बेफोरखौ दोनो। होयो जेनेबा ओंख्रियाव होनाय जायो सख्रि फालौ बेफोर बायदिखौ होग्रोयो। ओमफ्राय नां नांगौखिनि म-मस्लाफोरखौ होयो। सोरबा बिदिनो होग्रोनान लानाया मोजां ओमफ्राय एवफ्रामनानै खांनानै दोन-दोनो बिनि उनाव आरो जोङो सोरबा बायदिया पियास टियास होनानै आरो दै होफिननाय जायो। बेयाव आरो दै खौ एसे एवफ्रामनानै दोननाय दोननाय दोनबाय। ओमफ्राय आरो दै उनाव दै होबाय। दै होनानै उनाव बेयो गोदौ ना। जिदैया
दैया जा दैया गोदौ होबाय
गोदो होबाय फ्रायेर र बेहाय खारै संख्रि होबाय ओमफाय आरो होनाय जायो। ओमफ्राय आरो बेहाय अन गुन्दै ह खौओ होनांगौ आरो। फ्रि फ्रि गोदौनायाव अमफ्राय आरो सं। सोरबा बायदिबा एसे गलायनानै सारना होयो सोरबा बायदिया आरो एसे गलायनानैबो हो होयो बिदि आरो ह दैजोंबो गलायनानैबो होयो बिदि ओमफ्राय बिदिनो बि बि गोदौ गोदौनानै अनआ जेब्ला मोजाङै मिलायो दैजों बियो अ गलियो एसे गथाहां जाबा नाथाय नाखो एसे ना बा बेदर जि जिखिनि मा लायो होगोन जेनेबा बेफोरखौ होनो नांगौ आरो।
औ।
औ। फाय बिदिनो एसे मोजाङै गोदौ होनायनि उनाव आरो।
औ।
जेब्ला आ संख्रि फालुफोरखौ एसे नायदो माने नायनानै मोजां सा साखिनानै
नायनानै जुदि मोनबाय औ संख्रि बानलुआ मोजाङै नांबायबा बेखौ खांनानै जाजासिगोन आरो ना।
अ खांनानै जाजासिगोन उम
अ नों नोंथांनि सिम ओ बे अनला ओंख्रि आरो सबाय ओंख्रिनि सोमोन्दै एसे ओ गुवारै फोरमायना होनायनि थाखाय
औ औ दे नोंथांनिसिमबो गोजोननाय थाबाय
औ दा जोंना समाबो जाबाय नोंथां दा होमबा जोङो अ दोनथ'नोसैना ओ सम मोनोबा जों उन फोराव रायज्लायबावगोन
औ दे जागोन दे
गोजोन्थों